खुलुमबाय लोगो
अ खुलुमबाय
दायो। जोङो। मोनसे आयदानि सायाव दायो सावरायगोन होननानै आं सानदोंमोन आरो। बेनो जा मा होनोमोन मोनसे खोन्थालायनोमोन।
औ दे नों खोनथा
जागायनो सानबायमोन आरो। बे स्ट'रिखौहाय माने मासे सियाल आरो मासे दावखानि काहानि जागोन बियो।
औ दे
बाय सियाला
ओं
बियो बे बे सियाला बिदिनो हार
औ
थांलाय बेयाव बेराय बेराय गाव आदारखौ नागिरबाय
औ
औ औ
गावनि जाग्राखौ मोनैखाय बियो बिराद मेंनाय मोनदों आरो।
औ
गाहायाव जेला थायम अला
उम हो
असे मोनबाय अब्ला मिन्थिगौ सियाथ' ने
औ
औ औ
जुनार जायो नालाय अब्ला बियो बै दाउखानिफ्राय दाउखानि खुगायाव नुनाय बेदरखौ जानो थाखाय बियो साल खालामबायमोन।
उम
ओमफाय दंफां सिंङाव उन्दुनानै थानायाव जदि दानाबा बैनि दाउखानि बेदरखौ माबोरै जागोन होननानै बियो साल खालामनायाव अब्ला बियो दाउखाखौहायबो बुंहरबाय आरो आंनि लोगो नोंखौ आं होननानै फसाला बुंबाय आरोना
औ
ओं बे समावनो आरि सियालाबो बुंबावबाय आरो
उम
गोदोनिफ्रायनो आङो ओरै बेरायलाय ओरै बेरायलाय आङो गोबां बेरायबाय नाथाय बे जोंनि हाग्रख बारियाव नों दाउखा बायदि रावना बो मिलौदो गारां गैया होननानै बुंबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो उम आरो सियाला बुंबावबाय जे नोंनि जे गोदै गारांखौ खोनानानैसो जोंनि बे जिब जुनारफ्रा
उम
नोंनि बे गारिखौ मा होनो मिलौहाब नोंनि गाहांजों बियो मोनसे जों गासिबो हाग्रानि जों जिब जुनारफ्रा नोंनि बे मिलौदो गारांखौ खोनानानै जों बयबो गोजोननानै जों आरामै नोंनि बे माथोखौ खोनासं खोनासं जोङो गावबाग' जिउफोराव जों गोजोनो होननानै बुंबाय आरो। अब्ला दाउखाया गो इदिनो गोसो सिङाव सानबाय आरो अ नोंमारगौ नामा होननानै। ओमफाय दाउखायाबो एसे बोरैबा गावखौहाय बाख्नायनायनि थाखाय माने सिङाव मा होनो गोसो सिङाव मा होनो गोजोन नाय मोनबाय आरोना जे हाब आंखौ माथो एफा मोजां बाख्नायदों। नोंगौसो नामा आंनि गाराङा गोदै नामा होननानै गावबो माने सानबाय आरो सियाला अ उम उम उम उम मा होनो दावखाया। अब्ला उम बे उखैहाबनानै थानाय सियालाथ' ओं बेनोथ' बेदरसो नांगौ। होनबा सियाला जोबथा मोनसे खायदा बाहायबाय आरो दे आंनि लोगो दाउखा नोंनि बे मिलौदो गारांखौ आं दिनैहाय खोनासंनो लुबैथारबाय नोंनि बे मिलौदो गारांखौ जों खोनासंबायानो थाखायो नाथाय आं दिनैहाय बांसिननिफाय बांसिन नोंनि बे मिलौदो गारांखौ आं खोनासंनो लुगैदों अननानै मेथाइ दोंसे खन्दो होनना बुंबाय आरो। होमबा दाउखाया सानमारबाय बिदिनो गोसो सिङाव जे आंनि माथोआ नोंगौ खोमा बेबायदिनो मिलौदो नानै दाउखाया माने मेथाइ खननो नागिरनायाव नो बेदरा दाउखानि खुगानिफ्राय गनानै सियालनाव फैबाय सियालाथ' गोबां उखै हाबनान दंमोन होमबा सियाला बेदरखौ जा-जाखांनानै जेब्ला उदै बुङो अब्ला ओं दाउखाखौ मिनिनानै बुंबाय आरो ए आंनि लोगो दाउखा आङो नोंखौ दहाय ओरैनोसो बुंदोंमोन जे नोंनि गाराङा गोदैनानै नोंनि गाराङानो जोंनि अरनबारियाव बयनिफ्राय गारजिसिन आ आं नोंखौ आं उखै हाबनानै थानायाय खायसो जानो लुुगैनानै बेबायदि खायदा बानायदोंमोन होननानै बुंबाय आरो। जोङो अब्ला बा बेनिफाय मा सोलोंनो मोनदों होनोबा माने माखासे नि बे ओ मानसि हिसाबैबाबो जोङो माखासे जोंखौ खायफाया नंखाय बाख्नाय फ्लानानै जोंनिफाय ओ मा खासे सुबिदा बा जोंनि दुरबलथाफोरखौहाय नुनानै नं खाय बाहाय नंखाय बुंफ्लानानै जोंखौहाय गावसिनि खामानिफ्राव बाहायोना बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानाया गाहाम आ ओ आं लोगो बे आंनि दा बे स्ट'रिया बेखिनियावनो जोबथ'बाय।
औ ओ
लोगोआ मा स्ट'रिखौ खोन्थायो अननानै खोन्थाजासिगोन एबार।
औ ए आं इदबा उम
मासे दाउ आरो मासे मानदाबनि बागै आरो
ओं
ओ मोन ओ बिदिनो मोनसे समाव हाग्रायाव दंमोन आरो मासे मानदाबा आरो दाउ दाउ उनि नामाथ' जायखि खोनथायाखै आरो बेयाव दाउनि नाम जायखिजाया दाउस्रिफोरबाबो जायो। बिबाबो मा बासे दाउआ बे माबा मान्दाबा बे दाउखौ नुदो आरो दाउआ माने निया आथिङा बायनानै दंमोन आरो दाउनिया बि दाउआ थाब बिरनो हाया खै आथिं बायनानै ओमफ्राय बिखौ नुनानै बि मानदाबा नायाबासिनो थानो हायासै आरो बियो अनखां खां मोननानै बे दाउनि खाथियाव थांबाय आरो बियो थांनानै बे हे हेफाजाब होबाय आरो बे दाउनि आथिं बायनायखौ
बिरनो हाजासिमहालागै बियो जोथोन लानानै दाउखौ नायबाय थाबाय आरो गावनो जोथोन लाबाय थाबाय आथिङा हामजासिमहालागि फाय बियो मा बे दाउआ उनाव बिनि हेफाजाब मोनबाय नालाय दाउआबो बुंबाय आरो बि मान्दाबखौ आंखौ नोङो हेफाजाब होबाय नोंनि नांगौ समावबो आङो नोंखौ हेफाजाब होगोन सानसे समाव होननानै बुंबाय आरो बि दावआ
बिदिनो सानसेखालि बे दाउआ हाग्राखै बिरबोफिनदोंमोन आरो ओ बि बिरबोनाय समाव आरो बि मान्दाबनि माबायाबो बार अखाजों माने थाग्रा जायगाया बुखारलांजाजोबदोंमोन आरो आमफाय बि बुखार लांनायखौ नुनानै दाउआबो फैबाय आरो बि मान्दाबनि खाथियाव बेखौ हेल्प खालामनो थाखाय फैबाय आरो बिदिनो बिनि न' लुनायाव बियो हेफाजाब होफिन होफाबाय आरो बे मान्दाबखौबो गावखौबो सिगाङावनो हेफाजाब होदोंमोन नालाय बियो आथिं बायनायाव बेबायदिनो बि मान्दाबखौबो बियो बो न' लुनायाव हेफाजाब होफैबाय आरो आमफाय बिदिनो बि सोर सानैजों लोगो जाबाय आरो सानैजों मिलायनानै नोंबो आंखौ हेफाजाब होदोंमोन आंबो नोंखौ हेफाजाब होबाय होननानै बिसोरो सानै जों बिदिनो बेस्ट फ्रेन्ड जानानै थाबाय आरो माने बिदिनो बि सल' बाथानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायो दि मालाबा सानसे समाव सोरनिबा सोरखौबा हेब हेल्प खालामबासो नों गावबो हेल्प मोनगोन नङा होमबा हेल्प खालामलायोब्लासो जोङो सासे साननै सानसे समाव नांगौ समाव मोनो नङाबा जोङो सोरखौबा नुनानैबो जोङो इगनर खालामोबा नोंखौबो बि मालाबा सानसे समाव नांगौ समावबो नों बे मानसिखौबो मोननाय नोङा आरो बेफोरबायदि आरो
ओम लोगो माने बेखौनो बुंनो सानदों आरो जे माने ओं सासे सैथो लोगोआसो गावनि खैफोद बा गावनि खस्थ' समावहाय ओं सासे लोगोआसो नोंखौ मदद होयो
लोगोआ उम एकसुलि मोजां गोसोनि लोगो सो बेखौ खैफोदनि समाव हेफाजाब होयो नङाबाथ' लोगोफोर आरो बिदिनो बुहुत गाज्रि गोसोनिबो थायोना नायहेब नुनानैबो हेफाजाब होआ नांगौ समावबो मदद होआ जेब्ला गावनो नांगौ जायो मोनबासो मालायखौबो नागिरहैयो
बे ओं जोंनि स्ट'रि लिंआव जोङो दायो मोननै आयदाखौ रायज्लायबाय नालाय बिनि गेजेराव ओ आंनिया दहायनाया बेमोन जे ओं मालायनि नंखाय बाख नायनायफ्राव जोङो गावखौनो जों जावनानै सोरखौबा जोंङो ओमफ्राय आरो लोगोनि दा बुंनाया गावनि सैथो लोगोआसो जोंखौहाय जोंनि खैफोद आफोद फोरावहाय जोंखौ मदद होयो बिनि ओंखायनो जों गावनि सैथो लोगो बा जोंनि लोगोफोरखौ सिनायनानै सोरबायदिया जोंजोंहाय मोजां बेफोरजोंहाय जोंङो मोजांङै सलि सलिलांनानै गावबा गाव जों हेफाजाब हो होलायनांगौ आं बेखौ बुजिदों आरो लोगो ओम बे आयदायाव जाथ'सिगोन खोमा लोगो